औ खोनादों नोंथां खोनादों।
हेल! औ नोंथां खोनाबाय ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जसिबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो जासिनाय थाबाय ओरैनो नोंथाङा मानि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां?
औ आं नोंथांजों माखासे ओ बाथ्रानि सायाव सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन जेनेबा जोङो जिब जुनार फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो हायो माखौ फिसिनो हायो? बा माबोरै जोङो बेखौ फिसिनायनि ओ राहा लामा लानो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन हागोन श। नोंथाङा खोनासंनानै लाबानो जाबाय जोङो जेनेबा जिब जुनारफोरनि फिनानैबो जोंहा गोबां माखासे राङारि अनसुंथाइ मोनो होननानै जों मिथियो आरोना जेनेबा गोदोनि समावथ' जोङो माखासे साख्रि बाख्रि गैयि गैयाबा जोंहा बे जिब जुनार फोर फिनानैनो एबा ओ मा होनो न'खरनि माखासे बुस्थुफोरखौनो जोङो फाननानै जोङो मा होनो नांगौ समाव खैदो जानाय समाव जोङो माखासे जोंनि ओ सुफुं मा होनो नांगौ जानाय बेसाद मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुुंफुंनानै लानो हाबोदोंमोन आरोना गोदोनि समाव आरो दाबो जोङो नुनो मोनो माखासे जोंनि बर' आइजोफ्रा एबा बर' ओ बर' मा होनो बर' उम आइजो माहारिफ्रा बेफोरबायदिखौनो दाउ अमा फिसिनायखौनो जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनो आरोना बिसोरो मा होनो गावसोरनो मा होनो अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै एबा फिसिनानै बिसोर गावसोरनि नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय एबा सना सना रुफा बेफोरखौ दानानै बिसोर बिसोरो लानो हायो होननानै बुंनो हायो आरो बिदिनो जोंनि बे मा होनो ओ हौवाफोराबो जोङो मावो आरोना माखासे हौवाफोरनि मावनाया जाहैबाय मोनसे मा होनो बोरमानि मोनसे मा होनो बोरमानि मोनसे आबाद बायदि माने बोरमा फिसिनाय आरोना बे बोरमा फिसिनाया जाहैबाय जोंनिया बिदिनो थ्रिसथा सल्लिसथा बेफोरबायदि फिथाय जायो आरोना बैबायदि बोरमा फिसिनायाव जोङो मा खालामनाय जायो जोङो मोनसे बोरमा फिनो थाखाय हाथाइनिफ्राय जोङो लाबोनांगोन आरोना मो मोजां बिमाखौ नायनानै लाबोनानै एबा जोङो जोलैखौ माने बिमा माथाम माब्रैसो लाबोनानै जों बेखौ माने एहे फेहेरनो हायो आरोना जेरै जोङो बोरमानि थाखाय जोङो मोनसे बो सांग्रांग्रां बैसां लुनानै होनांगोन आरोना बै सांग्रांग्रां बैसां
औ नोंथां
बै सांग्रां बैसाङाव मा जायो बेसोरा थानानै मा होनो बे बोरमा खिनाय बे बोरमा खिनाया मा होनो ओ ओ गलाङो जाहाथे बै बोरमा खिनाया गलांनानै गाहायाव मा खालामो बेयो हासार जायो आरोना बेबो जेरै जों मोसौ खिया हासार जायो बेबो बोरमा खियाबो हासार जायो आरोना
औ नोंथां औ औ
आरो जोङो दैलां दैलां समाव एसे खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो दैलां बोथोर बोथोरावथ' जोंहा दुब्लियाव दुब्लियाव गायनाय फुनायनि सम जायोना बै समाव माने जोंनि बोरमा फिसिनाय बोरमानि सायस साइसथ'आ एसे खम जानो एबा मा होनो बांद्राय मोजां जानायखौ जों नुनो मोना आरोना जेब्लानाखि जोंना बे माइनि दुब्लिया मा होनो फोथारा एबा ओ मा होनो ओ माइजों हाजानानै ओ गांसो गोरलै गोरलै खिलियो अब्ला जोंनिया मा होनो हगारनानै जोङो मोजाङै जोङो बोरमानि सायस्थ'खौ जों खालामनानै जों फाननो हायो आरोना बे बोरमा फाननाय
औ नोंथां औ औ
जोङो बोरमायाव जोङो मोननो हायो जेनेबा मासे जोङो बोरमा फिसियोबा जोंहा मा बिदिनो थिनि हाजार मोननो हागोन खासि खालामोबाथ' जोङो सय थिन बोसोर सारि बोसोर फास बोसोर फैयोबा जोङो दस हाजार नय हाजार बार' हाजार गाहाम बेफोरबायदि मोननो हायो आरोना बोरमाजोंबो जोङो गोबां रोखोमनि रां खामायनो हायो आरो माखासे बोरमा बोरमाफोरनि बे बेमारफोरबो फैयो बे बेमारफोरखौथ' जों मोनथिखायो जोंहा मा मा होनो मुलिफोर होयोबानो हामो होननानै जों मोनथियो खिन्थु बांद्राय नुनो मोनो आरो दा बेमारफोरखौ जेरै दाउ अमाफोराव बांसिन नुनो मोनो बेफोरबायदि बेमारा बो-बोरमानियाव बांद्राय गैया आरोना अ जेने औ औ नोंथां जेनेबा जोङो बे बोरमाखौ जोङो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो एबा माबा मोनसे जोङो खामायनानै लानो हायो आरो आरो आं नोंथाङानो नोंथांनि मोनसेबो मा होनो माबानि सोमोन्दै बु फोरमायबावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा होनो अमा जोङो अमाखौबो जोङो मोजाङै जोङो अमा फार्म खालाम नानैबो जोङो जानो हायो आरो ना नोंथां जोङो जेनेबा अमा फिसियोबा जोंहा मोजां रोखोमनि माबा मा होनो उम ओ ओ बुर-बुरजा गो-गोबां रो खोमै जोंहा आदार नांगौ जायो जेरै जोङो अमा मासे फिसिनो थाखाय जोंहा गुन्दै नांगौ जायो आरो बेजोंनो माखासे मा होनो थास'बो रुनाय जायो आरो माखासे भिटामिनफोर होनाय जायो आरोना नों थां जेनेबा उम उम उम बेफोरबायदि जोङो फिसिनानै जोङो मा-माखासे रां आरजिनायखौ आ खामायनो हायो आरोना नोंथां आं माने आंनिया रायजलायनायाव एसे प्रब्लेम जादों आरो ना नोंथाङा एसे फोरमायदो जेनेबा नोंथाङा मानि फि-फिनो सानदोंमोन नोंथां एसे फोरमायग्रानै होदो दे औ
औ दे नोंथां दा नोंथाङा आंनो बोरमा आरो अमा फिसिनायनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय दा आङो जोंनि ओ मा होनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै जाबोग्रा हिसाबै आङो एमफौ फिनायनि सोमोनदै नोंथांनो फोरमायनोसै आरो ना नोंथां दा जोङो बर' आइजोफ्रा मा खालामो गिबियाव एम्फौ फिसिनो थाखाय बिनि बिदैखौहाय सोरनावबा एम्फौ फिसिनाय नुदोंब्ला बैयाव थांनानै बिसोरो ओ लायो आरो ना आरो बिनि सोलायैबो सोरबा सोरबा बिदिनो बाजारफ्राव बा हाथायफ्रावहाय ओ फानफैनायखौ जोङो बैनि बिदैखौ लाबोनानै माने एम्फौ फिसिनायखौ जों नुनो थाङो आरो ना नाथाय जोङो गाहायै बुंनो थाङोब्ला बर' आइजोफ्रा मानि गावजों गाव जोङो बै एम्फौ बिदैखौ रानलायनायखौ जों नुनो थाङोमोन आरो ना नोंथां जेनेबा आं फिदोंब्ला आंनियाव सोरबा लांफैबाय आरो आङो सोरबा फि दोंब्ला आङो बैसोरनिफ्रायबा लायनानै आङो बे एम्फौखौ फिसिबाय बेबायदि खालामोमोन आरोना नोंथां दा बे एम्फौखौ ओ एम्फौनि बिदैखौ लाबोनानै जोङो ओ एमफौ आथ' एमफौ बिदैआथ जोबोर गोरलै गोरलै जायो नालाय नोंथां दा बेनि थाखाय जोङो बेखौ लाबोनानै ओ सिथ्रियाव खोबनानै दोनफैगोन आरो ना जायनाखि बेयो एसे गरम जानानै बियो एम्फौआ थाब ओंखारो बिनि थाखाय जोङो ओ सिथ्रियाव जुनानै दोनफैगोन आरो ना दा जेब्लानाखि एम्फौआ ओंखारखांबाय अब्ला जोङो बै रुंग'नाय एम्फौनि बिदैखौ जोङो ओ बासिनानै गारनांगोन आरो ना नोंथां जेब्ला बेखौ जों गारखांनायनि उनावहाय गोरलै गोरलैयाव जोङो बिसिनो ओ जाग्रा आदार नांगौ हिसाबै जोङो मा खालामगोन ओ इन्दि बिजौनि बै गोरलै गोरलै बिलाइ खौ जो बसि बासि जो बैसोर एम्फनो होनाय जागोन आरो ना नोंथां दा थिग बेबायदिनो एम्फौआ जेब्लानाखि लासै लासै देरबोयो अब्ला जोङो लासै लासै बै बिलाइखौबो जोङो गिदिरनिफ्राय गिदिर गिदनिफ्राय गिदिरखौ जोङो होबाय थागोन आरो ना नोंथां बेबायदिनो जब्लानाखि इम्पर्ट होयो अब्ला जोङो इन्दि बिलाइखौ जोङो गोराबाबो गोरलैबाबो गासिखौबो जों होजोबनो हानाय जाफैयो आरो ना अ ब्ला इन्दि बिलायखौ मुटा मुटा खानानै दानदा खानानै जोंङो दान्देयाव गेजेरजों थुब्ला थुब्ला सोंखावनानै जोङो इन्दि बिलाइखौ आलायनानै दोनगोन आरो एम्फौखौ बे बिलाइयाव बागथाब होनानै मानि आ ओ मा होनो। बिलाइ जाहोनो थाखाय दोननाय जागोन आरोना आरो बिनि गाहायाव जेनाखि एम्फौआ गोगलैनानै हायाव गलांङा बेनि थाखाय जों गाहायाव जि खाना होनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बिनि एम्फौ गलांनायनि अनगायैबो जोङो जायनाखि एम्फौआ खियोब्ला बे खिया बेयावनो जमा जानानै थायो जोङो बेबायदिनि थाखाय गाहायाव जि गानानै दोननाय जायो आरोना मानो होनना बुङोब्ला जों एम्फौखौ माखासे जोङो ओ मा होनो ओ जोंनि मिथिंगायारि हासार हिसाबैबो जोङो माने मैगं गायनाय बा दुब्लिफ्राव जोङोओ हैनो हायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो मा बेनि एम्फौ खिखौबो ज' खालामनो थाखायबो जोङो बेयाव गाहायाव जायाखि लेथेरेेर जायानि थाखाय जों गाहायाव जि खाना दोननाय जायो आरो ना। जेब्लानाखि एम्फौआ ओ माने बिलाइ जायै जायै देरलांगोन देरहैगोन आरो एसे गोमोहां गोमोहां जाहैयो। बा मोनहैयो एम्फौआ अब्ला जोङो बै एम्फौखौ बे एम्फौ गोथांनिफ्राय जोङो जुदा खालामनाय जायो आरोना। बे एम्फौ गोमोनखौ माबोरै सिनायो होननानै बुङोब्ला जेब्लाखि एम्फौआ मोनबाय अब्ला बै एम्फौआ मानि आदार जानायखौ बन्द' खालामनानै बिसोरो माने ओरै मानलालाय ओरै मानलालाय सिनदावला सुनदावलि जायो आरो ना। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफ्रा बोसोर बोसोर एम्फौ फिसिनानै बिसोरहा मानि माखासे रों मोनदांथि मोनो जायनि गेजेरजों बिसोर एम्फौखौ दांनानै एबा खोनासंनानै माने एम्फौ गोमोनखौ माने सिनायनो हायो आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो ओ मा होनदों बिसोरनि मथेब्ला एम्फौ गोमोना माने दाङोब्ला एसे गोमो होननाय खोनादों आर ना एसे बिदिनो साउन जायो होननाय खोनादों। दा बेबायदिनो एम्फौ गोमोनखौहाय जोङो गोथांनिफ्राय जुवा जुदा खालामनानैहाय आलदा जायगायावहाय बिदिनो लोखोना बिलाइब्रा बा गय बिलाइ बा माबा मोनसे ओ बिफां लाइफांनि दालइ बिलाइफ्राव जोङो बेखौ ओ आलादा आलादायै जोङो दोननाय जायो आरोना नोंथां जायनाखि बे एम्फौहाय जायनाखि एम्फौआ मोन्नाय लोगो लोगो बिदिनो हरसे बा हरनैनि गेजेरावनो बे एम्फौ मोननायफ्रा मा फिथोबथोबनानै थायो आरो नोंथां बिदिनो बे फिथौबखौहाय जोङो नै सानसिमहालागै दोननानै बै जायनाखि जेराव फिथोबथोबनाय जायगा बेनिफ्राय जोङो बेखौ आलादा खालामनानै ओ बे फिथोबखौहाय आलादा खालामनानै दोननाय जायो आरो नोंथां आरो जेब्लानाखि बे थोबा बिदिनो एसे गोजा रं बा मा होनो बेखौ ओ कमला खालारनि जायो अब्ला जोङो बे फिथोबखौहाय जोङो जिरजानाय जायो आरोना नोंथां। आरो बे एम्फौ मा होनो बे फिथोबखौ जिरनांगौबा जोङो। ओरैनो जानला मोनला जिरलाबायबा मानि बेखौ जिरायनो हाया आरोना बेखौ जिरायनो थाखाय जोंहा मा माखासे रोंगौथिनि गोनांथि जायो। बे एम्फौ फिथोबखौ बिजिरनो थाखाय जोंहा बिनि मोखार ओंखारग्रा मोखांखौ जोङो। सिनायग्रोनांगौ जायो ना नोंथां आरो बेखौ जोङो। दांनानै मोनदां हायो मानो होनना जायथिं माने। एम्फौआ ओंखारब्ला लामा दोनो बिथिं माने दाङोब्ला एसे गुरैसिन मोनदाङो आरो। बेबायदिनो जोड़ो फिथोबखौहाय जिरनानै बिनि फिथोबखौ। बेनिफ्राय जुदा खालामनाय जायो आरोना आरो एम्फौखौ जों दाबसे जायगायाव आरो फिथौखौ जों दाबसे जायगायाव दोननाय जायो आरो नोंथां। दा बेबायदिनो।
बै एम्फौआ मा जोंहा जाजानायसिम जाफैयो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो। एम्फौखौहाय जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो आरो नोंथां जोङो। जेन'बा जोङो गाव गोजाबो फ्राय खालामनानै जानो हायो बा जोङो बेखौ मैथाजों जानो हायो। बा जोङो बेखौ मैथा मा होनो दालिफ्राव होनो हायो। बा आलुफ्राव होनानै जानो हायो। बेबायदिनो अनलाजोंबो जोङो बेखौ जानो हायो गोबां रोखोमै जों बे एम्फौखौ जानो हायो आरो। दा। बिनि सोलायै जोङो बे एम्फौखौ आथिखालाव मा खालामनो हायो जोङो। बर' आइजोफ्रा फाननानै बे एम्फौखौ फिनानै फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो थाङो आरोना। बे एम्फौनि दामा बेसेना ओरैबायदि। मानि गोबां जायो आरोना बिदिनो से केजियावनो बे एम्फौनि बेसेना नैजौ थामजौ गाहाम। जायो आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला। दा बिनि बे एम्फौनि सोलायै जोङो बै एम्फौनि जायनाखि जोङो जिरनानै मोननाय फिथोब बेखौ। जोङो फाननानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरोना आरो बे फिथोबनि बेसेना। से केजियावनो बिदिनो बाजौ द'जौ बिसोरहालागै जोङो। रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा। एम्फौ फिसिनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरोना गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर' आइजोफ्रा। बेफोरबायदि एम्फौ फिसिय फिसि गावनि न'खरखौ मा होनो सालायबोदों आरोदा नोंथां।
बेा
बे एम्फौखौ जोङो जोंनि। जामुं हिसाबैबो जोङो दा दा सिनायजानाय जाहैबाय नोंथां दा जोङो बे एम्फौखौहाय। जोंनि बर' आइजो मा बर' माहारिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन हारि माहारिया दा एम्फौ। एम्फौ जानो सोलोंनो हमबाय आरो ना आरो दा बैसोरबो बेखौ जानानै मानि। मोजां मोननानै दा बिसोरबो। बांसिननिफ्राय बांसिन मानि अनसायनाय बा जानायखौ जोङो दा नुनो थाङो आरो ना। दा जोङो एम्फौखौहाय। जोङो दा मा होनो हटेलफ्राव बा बबेबा गलाफ्रावहाय जोङो ओंखाम। दखानफ्रावहाय जोङो बे एम्फौखौ दा संनानै होनायखौ जों दा नुनो थाङो आरोना नोंथां। खिन्थुहाय मा होनो जों गोदोनि समावहाय। बे एम्फौखौ सोरबा रावबो गुबुन बिदिनो। हारि हारिसाफ्रा बे एम्फौखौ जायामोन आरोना आरो मा बे एम्फौखौ जानो होनोब्ला मानि। गिनाय गियोसोमोन आरोना मुगैयोसोमोन दा नाथाय बेफोर एम्फौखौ लासै लासैनो गुबुन मा। हारि माहारिफोरबो जाग्रा जाबाय आरो ना। दा बे एम्फौनि अनगायैबो जोंहा जायनाखि फिथोब दङ बै फिथोबखौ जोङो मा। खुन्दुं लुनानै जोंहा गोबां मा बर' आइजोफ्रा गावबा गावनि नांगौ जानाय। सि जोम बिदिनो दखना गामसा इन्दि सि बा बिसिनायाव बग्रा सि ओरैनो लाग्रा सि। आर'नाइ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गावनि आखाइजोंनो माखासे जि जोमफोर दानानै लानाय नुयो।
दा नोंथां जोंहा समावो जाना फैबाय आङो आंनि। एम्फौ फिनायनि सोमोन्दै आं जा मोनथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होबाय।
औ नोंथां औ औ औ नोंथाङा मोजाङै फोरमायनानै होनो थाखाय गोजोननाय। थाब
ओ इउनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां दे दे दे दे दे बिदिबा दे